नोंथां
अ आंनि माथोखौ खोनाहैदोंना नोंथाङनिसिम
औ खोनाफैदों
औ दा नोंथाङा फ्रि नामा?
औ दाथ फ्रियानो
औ माने आंनो दसे सम फ्रि होनो हायोबा नोंथांजों माने मोननैसो खोथा सावरायनोबा गदिनो सानदोंमोन आरो दा नों
आदसा आंथ दसे समनि थाखाय फ्रि नोंथाङा मा गोसो बा मा टपिक लाना फैदों बेनि सायाव सावराय जागोन होमबा
औ औ माने नोंथाङाथ माने फुंनि साहाफोर लोंखांबायबो जानो हागौ जेनेबा सिखारबायबो जानो हागौ अ औ औ दा आनि माने खोथायानो माने नोंथांनो मानेसे फोरमायनो सानदों माने आंनि आइडिया बा आंनि माने बुंनायफोरा मो जांना हागोन दसेनि उनाव फोरमायना होबानो जाबाय जेनेबा आं फार्सेआव फोरमायना होग्रोनसै औ जे आंनि माने आइदिया फोरबा आंनि साननायफोरा मोजां ना गाज्रि बेखौ एसे नोंथाङा खोनासंनानै औ नोंथाङा एसे खोनासंनानै जेनेबा आंनो दसे समाव उनावहाय फोरमायना हरबानो जाबाय आरो दा आंनि माथाखौथ नोंथांनिसिम खोनखादोंबालाय
औ दाथ खोनाफैदों
औ दा नोंथाङा आंनो फोरमानानैहोदि जेनेबा औवा ना
औ
औ औवा दंफां आरो जों फाखका जों न' लुनोबा जेनेबा बाज जेनेबा जों फैसा खरस जानाय ना
औ
औ जों पाखानि न'आव जों बांसिन जेनेबा जों पाखानि न'आव जों लास्टि थिंबो होनाय नुयो बा दंफांनि न'आव लास्टिंबो होनाय नुयोबा जों औवाना एसे मोनथामनि बिसय आं नोंथांनो एसे फोरमायना होगोन ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बुंफिनबानो जाबाय दा जों औवानि न' लुगोन ना
औ
जों औवानि न' लुबा जों जेनेबा जोंनि आय बा मा बेखौ जोङो मिथिनो थाङोबा जों औवानि न' लुबा जोंनो जेने थेने जोङो दस बोसोरसिम जोङो थागोन औवानि न'आ जेनेबा औ औवानि न' लुनो हायोबा जों जेनेबा दस बोसोरसिमाव जों मा जाहैगोन ओ बिनि आयु बा बायदि ओ खम जाहैगोन जेनेबा ओ सेवनानै थांगोन खुन्थाफोरा सेवनानै थांगोन एम्फौ जागोन एम्फौ खुरगोन बेजों मा जायो न'आ डेमेज जानानै बायनो चान्स थायोबा बिदिनो डेमेज जालाङो माने दंफांनि न' होनोबा जोङो दंफांजोंबो जों बुहुद रोखोमनि न' लुनो थाङोबा जों दंफाङाबो मा औवानिफ्राय एसे लास्टिं होयो बा फाखासिना लास्टिकसिन होनाय जायो आरोना जों माने औवानि न' लुबा जोंनो बाजेट जों दंफांनि न' लुयोबा जेनेबा आयआ जेनेबा थ्रिस बोसोरबा पयथ्रिस बोसोरसिम जोङोसिम मोननो थांगोन आरो औवा दंफांनि न'खौ आरो जोंनि औवानिफ्राय जेनेबा दंफां न'वा बाजेटआ एसे खम जागोन बा ओ बे अ बाजेटआ एसे बारा जागोन जेनेबा औ दंफांनि न'आव लुयोबा जोङो बिदिनो आ पास हाजाराव औवानि न' जायोबा दस हाजाराव न' जाहैगोन इदि बाजेटआ एसे बारा आरोना आय'आबो बारा जेनब एम्फौ एला जानोबो माने गोबौ चान्स माने लास्टिं बा खामानियाव सोलियो आरोना दंफां नङा जेनेबा जों औवाया जेनेबा पासबोसोर पास बोसोर बा दस बोसोरावनो एम्फौ जानानै बायोबा दंफाङा जेनेबा इदिनो त्रिस बा पयत्रिस बोसोराव जोङो लास्टिं होनाया एम्फौ जानानै खुरनानै लास्टिं होआ दा जों फाखानि न' ना फाखानि न'आथ' जोंनो बहुत लास्टिं होयो जोंनो साथि बोसोर गाम स स्तुर बोसोर गाहामसिम जोङो मोननो थाङोबा ओ जोङो जेनेबा लास्टिं होनायखौ नुयो जों मा होनो जों जेनेबा जों न'फोर लुनाय बा जों आ मावनायफोराव जों जेनेबा बाजेटफोरा बुरजा थांगोन बा जों बाजेटखौ थांनानै जों गिनानै लाबोया जोंनो माने फैसा थायोबा जोङो पाखानि न' लुनांगौ आरो ना पाखानि न' लुयोबा जोङो लिरनाङाबो जेनेबा बारे बार खालामफ्लेबाय थाना जों माने मोनसेनो खनसेनो जों पाखकानि न' लुनो हायोबा जों दामफोरा बारा थांगोन जेरै जोङो थिं बायोबा बिदिनो आसाम टाइम इथा बायोबा जों बुहुत खरसा थाङोना जों थिं बायनाय होन दंफां बायनाय होन जोङो गाजोल बायनाय होन जों बायदिसिना बायनाय होन मिस्थ्रिनो होनाय होन बहत बारा सांगस' जोङो पाखक्कानि न' जेनेबा आर सि सि ना आर सि सि साब दालाय होनो बेखौ जेनेबा जोङो डाइरेक्ट लुनो हायोबा दामाल'सो एसे बारा थाङो जों जेनेबा रड बायदिसिना बायनायजों जेरै पााखान'आव बिदिनो थांखायो जेरै आसिसनाव लुना लुनो हायोबा जों बुहुत माने बिदिनो सतथुर बोसोरबा सिक्सटि बोसोरसिम जोङो माने जोरनायखौ नुगोन जों बेयाव जों जेनेबा हानि हानिथ' नंला नालाय बे जों जेरै रंल'सो जोङो जेनेबा रं खारबासो जोङो जेबा रङाथ' थागोन जेनेबा जों खालारिं फबा जों पास बोसोरसिम थाखायायो नालाय जोंनियाव माने रेफारिं खालाम थानांगोन जेरै जों हानि न' लुयोबा जोङो औवानि लनो थाङोबा जोङो मा न' लिरफ्लेबाय थानांगौ जों बोसोरसे बोसोरसे थाङो बेयाव गुयो खानस्रि खुरोबा बायदिसिना खुरनानै जोंनि मा अखा नांबाय थायोबा गेसजोंमबा दै सिनानै माने लास्टिं होआ द आरो जों हानायल' लुयोबा जों लिरबाय थानांगोन जों माने पकानि दडाइरेक्ट लुनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां आसाम थटाइटफोराबो जोंनि थाखाय मोजां जेनेबा दंफांनि बायदिसिनाबा मा होनो बेयाव अखरमा दंफां आरो थिं थिङाव थिंजों दंफांजों माने लास्टिंखा थिङाव बेसेबां बेसेबां बोसोर होनो थाखाय बांद्राय गोबावआ अ अखा सान्दुं नांनाय जोबबांनोलाय मान मा होनो गेस्रेम बा लास्टिं होआ माने फुरना जालाङो जेरै जों साब दालाय लुनो हायोबा जों बांद्राय गरमबो मोननो थाङाबा गुसुबो जायो आरो जों अखानायखौ जों फा मोनाबा जों पाता मोनखाया नालाय जों थिं नङाबा जों अखानायै बेफोरखौ जों पाता मोनो। आरो जों जेनेबा ओ आचचसा साब दालाय लुनो हायोबा जोंनि थाखाय बहुत मोजां। फैसाल' एसे बारा थांगोन जों बेफोरखौ गोसोआव होनांगोन आरो आं नोंथांसो माने बेफोरखौनो बुजाबाय दा नोंथाङा आंनि आइदिियाफोरखौ जों माने औवा आरो जों दंफां दंफांनि लुबा बेसेबां फैसा खारोबा जों औवानिल'बा बेसेबां फैसा खारोबा जेनेबा जों साब दालाय ना साब दालायाव बेसेबां फैसा खारो? बिनि माने नोंथांाव आइडयाखौ माने सोलोंथाइ बा बिदिनो बुंहरदों जेनेबा आंनि आयदाया बेसेबां एक्सपिरियेन्स जाखो जेनेबा एक्सप्रेन्स जादोंबा आंनि आइदाया बेसेबांबा मोजां मानेखौ नोंथांनाव सोंलुनोबा खिथाहरनाय जादों आरो ना बेनि आयदियाखौ माने आंनि न'फोर लुनाय आयदियाफोरखौ माने नोंथाङा जेनेबा एसे फोरमायहरबा मोजां जागोन आरो आंनि आयदाया बेसेबांबा मोजां जादों माने गाज्रि जादों। मोजां जादों एसो नोंथाङा फोरमायहरबबो मोजां जागोन आरो।
औ बिथांनि माने जे फोरमायनाय आं मे गोसोआव लानानै दा आंनि गोसोआवनो आं बेखौनो बुंफिनो सानदों जे बिथाङा औवा दंफांनि न' बा दंफां बे जों थकता बा बाथामनि न' दा जोङो अन्थाइ बा लासैमितनि न' बानायो बेफोरनि औ खोन्थादों जेरै दंफां हौवा दंफांनि न'लेजबा जोंना आयआ खम मानो होनबा बियो दंफां सौगोन बा हायाव हायाव गायनानै जों हानिफ्राय जयो। खावलांगोन बा एम्फौ जागोन बा दै दै दै नांबाय थानायनि थाखाय बे बांसिन सौगोन आरो जों इन्जुरफोरखौबो जों बांसिन औवानि न'आव जों औवानिनो इन्जुर होयो बा जोङो थुरिनि बे थुरै उम थिं बायदिखौननानै होयो थटिलखौनो आरो जों माने बिदिनो बेफोर सिगाङावसो बांसिन सलियोमोन दाथ' बेफोरखौ सलिनोनो नंला दाथ' सनि बांसिन मानसियानो दाम थकता बा बा अन्थाइ सिमेटनि न' लुयो। मानो होनबा दाथ' मानसिफोराबो दावगाबोबाय आरो दावगालांगासिनो नोंथां बेनि थाखायनो माने खुं नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जाहाथे दाथ' साननाया बेनो जा बिथाङा माने बाजारफोरनि खोथा बुंदोंबा स आंनि सायाव बुंदों आरो खम फैसा थाङो मानो होनबा बेफोर जोङो अवा थौसे बायोबा पन्सास थाखा साथि थाखानि बायनांगौ जायो। ओमफ्राय जोङो पनसास थाखा साथिस थाखा बायनांगौब जोङो एक्स'था औवाजों न' गंसे लुनो हायो। हायो बा जोङो थुरिजों जों थुलिखौथ' ओरैनो हायोबानो मोनोबा बिनि न' प्रदिन न' बानायनो हायो बेफोराव खम खरसा मानो होनबा न' गांसे लुनोबा जोङो बिदिनो पास सय हाजार मोननो हायो ओमफ्राय जोङो बिथांाङसो सिगां बुंखाबाय जों सब्था बाथामनि न' लुयोबा एसे दाम जायो औ नंगौ दामाथ' दाम जायो मानो होनबा जोङो दंफां बायनांगोन दंफां बायनायनि सायाव थफथा बायनांगोन गाजोल बायनांगोन थिं बायनांगोन। बेफोर गोबां बुस्थु जों जगार लानानै बायनांगोन आरो जों मिस्थ्रिफोर सोनांगोन जाहाथे जोंङ हाजिरा होनांगोन बा मिस साथांगोन फोथांगोन। बेहबायदि गोबां खरस होयो आरो बिनि सायावहाय माने आयुआबो बारा थाङा मानो होनबा बेफोरबो एम्फौ जायो जों मोजाङै माने टाइम बे टाइम जों खालार कालार फिनानै जोङो एम्फौ एनला
औ
एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो माने साफा खालामनांगोन हुगार थानांगोन। जाहाथे जों फोरोंलायाफोरा सुनो हायि बायदि बेफोरखौबो जों मेेनटेन खालामनांगोन। आरो जोङो बालाथ' सिमेन्टनि लायोबा जोंहा बहुत खरसा बालाखौनो एक्स्रा बायदो। आरो सिमेन्टखौ बायदो बिदिनो सिमेन्टावबो दाम जायो मानो होनबा दाथ' पासस' सयस' गाहाम लायो आरो बाला अन्थाइ बालायाबो दाम जायो अन्थाइबो दाम जायो मानो होनबा जों माने बेफोरफोरखौ गोबाव सम जिरो नालाय बेनि थाखाय माने दामाबो बारा जायो आरो बेनि सायाव जों लहा गाजोल बेफोरखौ नांगौ आरो थिंफोराबो जोङो एसेल' माने मोजां दामि थिं नांगोन मानो होनोबा बे न'आय थाखाय माने गोबाव समनि थाखाय जों लुखायो आरो जों खमसे नुयो बेखौ आरो जों बारै बारै लुबाय थानो हाया बा जोङो बेखौ जों सिफायलाय बा बनायलाय बिदि खालाया मानो होनबा जों औवा औवाबा दं। नखनि न'खौ जों लुनानै सोरबा सिफायनानै जों आरो गोदान लुफुनो हायो। बा जोङो अन्थाइ लहा जों बेफोरनि न'खौ जों सिफायनानै आरो गोदान लुफैनाया मानो होनबा जोङो बेफोर माने गदान बुस्थु लहा बुस्थु दङ आरो जोङो। बेफोरखौ सिफायोबा जोंनो खरस दंफिनो आरो जों बेफोरखौ आरो भुटान लुयोबाबो खरस नङा मानो होनबा बेफोर बुस्थुआहाय गोबाव समनि थाखायसो जों लुखायो आरो बेफोर थानो थाखाय मोजां। बा जों सबत थाना माहोना बा जोङो मोजां नुनो मोनो आरो जों दानि समावथ' जों टाउन सहरफ्रावथ' जोङो बेखौनो नुनो मोनदों जे जों बाला अन्थाइनि न' बा जों गिदिर गिदिर बिल्डिं बेफोरबो से बिनि बा अन्थाइजोंनो जाजेननाय एबा गड सिमेन्ट ग बनायस आरो बे माने ग थां एस' बस पन्स बसनि बारा थायो। बेनि थाखाय मोजां मानो होनबा आरो बिल्डिंफोराव बेुरफोरखौसो बाहायो जों औवा दंफांनिजों जों बिल्डिं बनायनो हाया। जोङो बाला अनथायस बेफोरनि थाखायसो जों बिल्डिं बानायनो हायो हा बेफोरखौनो बुंनो सानो आरो
औ दा नोंथां मानो बिदिनो आइदियाखौ बेखौ माने मोजां मोननानै आरो नोंनि आनजखौ एसे फोरमायहरनानै आंबो मोजां मोनदों बिहुटनो औ बिदिनो जेनेबा सिमेन्ट बालायाव बहुत माने खरसाबो थाङो मोजां मोजाङै न आरसि सुा दा आइदिया होनायखौ माने मोजांबो मोनदों नोंथां बुंहनायखौ आरो आंनिसो फोरमायनायखौ मोजां मोनदों दा बिदिनो औ दा नोंथांमोननाबो एसे खामानि मोनहैबाय बिसोरो मोसौ खानायनि एसे सानाबोसो लाबोबाय नालाय। दायो उन्दथ्रा जासिगोन आरो नोंथांमोना औ। अ